औ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
औ नोंथाङा फ्रि दंबा।
औ
अ आङो नोंथांजों मोनसे नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नोंथांखौ कल खालामनाय जाबाय। नोंथाङा सावरायनांगोन ना।
औ औ सावरायनो हागोन।
औ आं ओ औ आंनि आयदाया बेनो जाहैबाय जे आबाद बर'आ मा मा आबाद मावनानै जायो। आरो मा समाव मा मा आबाद मावनाय जायो बेफोरखौ जोङो सावरायनो नाजागोन।
औ जागोन।
औ बेबायदिनो बोथोर लानानै बोथोर गोबां आबाद मावो नङा होमबा जोंहा दैज्लां बोथोरावनानै माइ मानो गोबां दङ जोंना गाहाय आबाद होनबाथाय माइ आबाद जेनिबा माइ आबाद औ दा जोङो माइ आबाद मावगासिनो। ओमफ्राय बिदिनो माइ आबादजों माइ आबादाव जेनेबा माइ आबाद ओमफ्राय बेनि अनगायै मा मा आबाद मावबावो नोंसोरनि ओनसोलाव दों नोंथाङा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा एसे?
ओ आबादनि अनगायै जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव नायोब्ला जोङो नुनो मोनो। मोनो अल जिंखा बहल आरो बेबायदिनो लेस्रि बेफोर आबादखौ ओ जों नुनो मोनो आरो बेनि उनाव जोगोनार ओ लाव थाबाय। खुमब्रा थाबाय बेफोरखौ मावो नोंथां बेफोरनि आबादखौ मावनाय जायो
बेफोरबायदिनो जोंनाथ' दैज्लां बोथोराव माइ आबाद जोंनि ओनसोलाव आरोना जोंनि ओनसोलाव बे माइ आबादनि अनगायै जोङो
औ
बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेखौ मावो जेरै लेस्रा होनदों। खख्रिखला केरेला आरो बे बिदिनो लाव खुमब्रा बेफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो आरो भिन्दि थाबाय। आरो मैथा बेफोरबायदिनो गोबां बेबायदिनो आरो मेसें बोथोरावबो जोंहा गोबां आबाद मावबावो बेबायदि बिदिनो गाहाय होन्ला बे देमसि देमसि आबाद फैयो ओमफ्राय बेसर आबाद फैयो बेबायदिनो लाइ लाफा न'आव जानो आन्थ'ा बो जोंनाव जोंनि ओनसोलाव फोनाय फोनानै लानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदि फ्रेस फ्रेस मेगंखौ जोङो फोनानै जायो आरो गोबां दङ मेसें बोथावबो मुला लाइ लाफा मुला आरो फालें बेफोरो दङ ओमफ्राय बिनफोर ओमफ्राय मेसें बोथोरनि आरो दैज्लां बोथोरनि भिलेजफ्रा दंङना बेखौ जोंहा गायनाय जायो आरो थ बेबायदिनो आलुफोरखौबो जोङो गायनानै लायो जाहाथे बोसोर गिदिं जासे जोंहा बेखौनो जानानै जेनेबा बायनाङा जाासे न'आवनो नेचारेल मिथिंगायारि जेनेबा मोननाय गायबानो जायो नालाय बेफोरबायदिखौ जोङो गाय नानै लायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां माबादा दङ जायखौ जोङो गोबां जेनेबा मावनानै जानो हायो आरो बेबायदिनो आबाद मावनानैनो जोङो माखासे फालांगि मावनोबो हायो बेबायदिनो फिसा फिसा बेफार फालांगिफोरखौ जोङो मावनानै थाइसे थाइनै जोङो संख्रि बानलुनि दामफोरखौ जोङो थिखोनो हायो आरो बे समावबो बेबायदिनो ओ दा नै बानलु गायनानै लाबाथाय बाय बानलुफोराहाय मोजां न'आव जेनेबा बानलुफोरा सम लानानै सम बिराद बेसेनफोरा बाङो आरो ना बेफोरबायदिनो बानलुफोरखौ जोङो गाय नआव गायनानै लाबा माबा मोनसे मैगं थाइगंफोरखौ जोङो नआवनो गायनानै लाबाथाय जबोर मोजां जायो आरो जेनेबा न' मफ्राय बेसेन नाङा जाासे न'आवनो खानानै फार्स्ट फार्स्ट जानो मोनो आरो बायनो थाङोब्ला जोङो गलाफ्राव एबा बाजारफ्रावबाथाय सान्दै सान्थाम दोननाय बेफोरबायदि मैगंफोरखौ जों मोनबोयो आरो बेफोरबायदि फ्रेस फोरखौ जोङो बांद्राय मोननो थाङो आरो थ' बेबायदिनो आबादनि बिथिङाव नाय्ला गुबुन गुबुन जायगायाव नाय्ला जुखाम आबादफोरखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि जुखामफोरखौ बांद्राय एसेबां बेबादि मावा आरो ना बेलासिफोरखौ बेबायदिनो न' न'आव जानो आन्थाफोरखौ
औ ओ बुंनो थाङोब्ला माने साफ्रोमनियावबो जोंनि औ जोंनि बर' न'खराव जोंनि साफ्रोमनियावबो माने किटसेेन गार्देन दंजोबोा आरो गावनि न'आवनो बाहायनो थाखाय गायनाय मैगं थाइगं बेफोरबायदि मैगंनि बागान दं आरो न'आवनो ओरैनो फिसा दखरसे जायग जायगायाव थाङो आरो जोंनि बर' नखरनि गासैबो न'खरावनो बेबायदि आरोबाव जोंहा नुनो मोनोदि जोंहा सिगाङाव आबादखौ एसे खम बिबांनि मावोम बा आलादा रोखोमनि मावोमोन नाथाय आथिखालाव बेखिनियावल' नांथानानै थायाखै बेनि अनगायै जोंहा म मा नुदों आथिखालाव ओ थालिरनि बागान आरो ओ बिदिनो गयनि बागान बैग्रि बैग्रिनि बागान आरो ड्रागन चक्लेट कक'वा बिफांनि आबाद आरो राबार बिफांनि आबाद बेफोर आबादखौबो जों मावनाय नुनाय मोनदों आरो आरो बेनि अनगायैबो साहा बागान बेखौबो जोंनि बर'फ्राबो आबाद खालामनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो आथिखालावहाय बेबायदि नोंथां
औ नोंथांमोननि ओनसोलावबो बेफोरबायदि गोबां रबार बागान बेफोरबायदि बिदि फोर दङबा
एसे बेबायदिनो औ आबाद मावहांदों एसे बर' फोराबो राबारनि बागानाथ' दङ ओमफ्राय बेनिफ्राय खखवा आबादखौबो एसे एनै मावहांनो लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो जोंनि ओनसोलाव
औ
बेबो
औ बेफोर बिदिनो गोबां दङ रबागा औ
आरो माने औ औ नोंथां ओ गोदो माने सिगांनि समावहाय जोङो फालांगियारि नोजोरजों आफादफोरखौ नायनाय जायामोन नाथाय आथिखालाव फालांगियारि नोजोरजोंबो आफादफोरखौ नायनायखौ नुनो मोन्दों आरो बेबायदि नोंथां नोंथाङा माबाफोर आरो फंनैसो बुंबावगोन नामा
बेफोरबायदि आबाद मावनाय माबाथ' गोबां दङ बिदिनो आमादा मोनसे रोखोमनिल' जानानै थाया नङा होमा गोबां दङ बेबायदिनो रबार बागान होनोब्ला जोङो रबार बागानाव मा मा बिदि जेनेबा पारस्निसिं दङ जेनेबा रबार रबार बागानखौ खायोब्ला एसे एनै खस्थ' जेनेबा मा मा खामानि मावनांगौ जायो बेफोरखौ आङो एसे बुंलांजागोन जोंहा बेबायदिनो रबार बागानखौहाय जेनेबा बुरजा गायोब्ला मोजाङानो ओ एसे मोजाङानो आरो जेनेबा अखा हाबाथाय बेखौहाय हाजाया आरो अखा हाबाथाय लस जायो बिदिनो फुङावहाय जेनेबा बांसिन ओंखायनो जेनेबा खोमसि खोमसि हाहोयो नालाय एसे मोजाङानो गयो आरो दा रबर आथायाहाय गोबां बिदिनो ओ गोबां जायगायाव गोबां जेनेबा जायगा लायै जायगा हा लायै हा बेबो मोनसे जायो आरो अबेबा मोनसे जायगायावहाय जोबोर बुरजा बुरजा गयो अबेबा मोनसेयावहाय बांद्राय बेबायदि गवा आरो जेनेबा बांद्राय दै जेब जेब जायगायावहाय बांद्राय जाया ना जाया आरो बेयो गिदिर गिदिर दंफाङावहाय बुरजा गबाय बिदिनो हानानै फुङावनो बिदिनो हानानै ओ बेबायदिनो फैफिननायजों सोरांनायजों बेबायदिनो दसे जिरायनानै थांफिननाय बिदि समावहाय बेफोरबायदि हानानै थांफिननाय बेबायदि थिखोनाय जायो आरो जेनेबा ओमफ्राय बिदि सोमना लाबोनानै बेखौ मोजाङै सालिख'नाय जायो जेनेबा सरनाय जायो आरो जे मोनसे द नालाय बिनो जे ओ हरनानै बेबायदिनो ल बिदिनो अबेबा अबेबा समावहाय थिखांनाया थाब थिखांनानै जेनेबा थंथिं थंथिं गनानै बिदि बिदि लाथा खालामना थायो नालाय लाथा जानानै थायो एसे गथा गानानै थायो बेफोरबायदि गथाफोरखौ एक्सट्राय मोनसे सिक्राब बेखौहाय बेखौहाय फारसे थाला दोनो आरो बेनिबो दाम मोनो खिन्थु बे मोजांनिखौ एक्सट्रा दाम मोनो आरो ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ सालायनानै एक्सट्रा खालामनानै मोनसे प्लेट जायो प्लेट बायदि जायखिजाया थोरसिफ्रावहाय थोरसि जेनेबा बिनि मोनसे रबारनि थायो नालाय बेफोरावहाय एसिड लगायनानै दै एसे लगायनानै बेखौहाय दोननाय जायो आरो हरसे हरसे ओमफ्राय अखानायैहाय बेखौहाय बिदिनो बेलेग सानावहाय जेनेबा बेखौहाय मेचिनाव दानाय जायो आरो मेसिन जेनेबा कारेन्ट जजोंबो सोलिग्रा दङ जायखिजाया आखाइजोंबो बेखौहाय बानायो आरो द बिदिनो नारसेरनानै जेनेबा बेवहाय नानानैहाय लाबाय जायो थुवा होनाय जायो बेफोरबायदिनो बानायो आरो बेखौ गोबां थायो जेनेबा औ नोंसोरनिथिंजाय बेफोरबायदि साहा बागानाव साहा बागान जेनेबा खाथि खा गोबां साहा बागान दङ नामा आरो दङ माबा बिदि खामानि मावो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा
जोंनि ओनसोलावथ' बे रोखोम साहा बागान गैया बेनिया थेवब्लाबो दाबसे दाबनै जायगायाव दङ ओ बिनि सोमोन्दै आं एसेबां माने स्टाडि खालामनाय जायाखै आरो नोंथां
औ औ थे बिदि गोबां मुलि होनांगौ जायो आरो साहापात आवहाय गासार फुलि बेफोरबायदि होनांगौ जायो ओरैनो ओरैनो गायबाय उम- खाबाय खिलिबाय बेफोरबायदि नङा आरो सम सम बेखौ खियो बे सम सम बेखौ बायदिसिना खलम बायदिसिना होनाय जायो बेबायदि गासैजोंबो जेनेबा एसे खरस थांफिनो आरो हाजिरा माबा माबि बायदिसिना होनायनि जायो आरो थ' नोंथां जोंना समाबो जाबाय अब्ला दोनथ'लायस्रामा नोंथां
औ नोंथां जागोन
औ नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय गोजोनथों नोंथां
नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ